हेलौ नोंथां हेलौ
औ नोंथां
खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा मा मावदों
नोंथाङा माबाफोर खामानि मावदों नामा?
आं जेबो खामानि मावाखै जिरायना दं ओरैनो
अ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होन्नानै कल खालामदोंमोन।
अ ओरै नोंथां सावराय जागोन दे
ओ ग नं गंसे नखराव ओ जेरै जिब जुनार हमनानै जा मोसौ बोरमा दाउ हांसो बायदि
औ
औ
जेनेबा
अ जोंनि बर'नि कालसार होनोबाथ बेनोसै नोंथां दाउ अमा फिसिनाया थाखाथार नालाय माने बे जोंनि मोनसे नागारनो हायै मा नांगोन बेखौ नागारनो हायायो मोनसे ओ हुदा औ माने जों बर'फ्रा अमा अमायाथ' थाखाथार आरो नङा होमबा
औ थायो
मोसौ दाउ अमा था‌ बेफोरबो थाखाथारो
औ
ओ बे अमाजों माने मुलाम्फा जायो। बिदिनो अमायाथ फिसा होयो नालाय बे फिसाफोरखौ फाननानै जोङो माने फैसा रां आरजिनो हायो। बे रांफोरा माने नखराव हेफाजाब खालामो एसे संसार जानायफ्राव माने आरो संसार जानाय नङाबाबो जेनेबा मुलाम्फा होयो नआव आरो दाउनि बेलायावबो बिदिनो दाउआबो माने जोंनि माबायाव ओ न'खर संसार जेहे सोलिनायाव माने हेफाजाब होयो नालाय।
औ-औ।
बेनि थाखायनो जोङो दाउ अमाखौ फिसिनाय जायो आरो दाउ अमा फिसि नायजों जोङो फालांगिबो खालामनो हायो।
औ।
बेबो जोंनि मोनसे फालांगिखौनो होनांगोन बेफार फालांगि माने।
औ नोंथां औ।
नोंथांमोननि गामियावलाय मा रोखोमै दाउ अमा फिसियो आरो मा-मा मुलाम्फा मोननो हायो नोंथांमोना।
अ ओ जोंनिखेबैथ' ओ बिदिनो फिसियो बयनावबो। दं दाउ दं बिदिनो माने। न'खराव हेफाजाब मोनगोन होननानैसो माने बयबो जिब जुनारखौ फिसिखायो नङा होनबा नोंथां।
औ औ नोंथां ओं।
जों मोसौ लायोब्ला जों मोसौनिफाय । जों मोसौनिफ्राय गाइखेरबो मोनो जों गाइखेरखौ न'आवबो लोंनो हाबाय आरो फारसेथिं। रां खामायनो हायो। खौ जमायनानै। ओ गाइखेर दाख
औ।
औ माने आरो बेनिफाय जों मोसौ। गायनिफायथ' जों मोसौ गायनायाथ' फिसा । एरलाङोब्ला जों बेखौ फानहरनो हायो।
औ।
गोदोनि दिनाव । हालोवनाय गैला। गोदोनि दिनाव न' खराव माने गायनाय फुनायाव जोबोद हेफाजाब होयोमोन आरो ओ।
औ-औ।
ओमफ्राय बिदिनो जों अमाखौ। बयनावबो अमाया थायोआनो होनजायो नङा होमबा।
औ-औ-औ।
ओ जों जेरै- अमा अमानि । जों अमा बुन्दाखौ जों खासि खालामनानैबो। फिनो हायो फेदेरनानै फाननो हायो।
औ।
जों गिदिर खालामनानै । बांसिन राङावबो जों फाननाय नङा होमबा नोंथां।
औ-औ नंगौ।
आरो ओ जेरै- अमा बुन्दि लायोब्ला बियो । हमनानै ला ओ। माबा आरो बांसिनाव जों ओ। बार'था बेफोरबायदि ओ फिसा आजायो नङा होनबा।
औ-औ।
औ बैफोरबायदि बैफोर बे । ओ मास मोनसे बा मास मोनसेनि एसे बारा फिसिनानै बे जुदि। जायोब्ला जोङो ओ बेखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ-औ नोंगौ नोंथां औ।
जेरै- जोंनाव। बिदिनो बारायलाय खमायलाय नङा होनबा जेरै दाम गोसायाव जोङो
औ औ।
ओइ जों। मावनो हायो आरोोना न'खराव गोनां जानाय ओ मुवा बेसादफोरखौ जों बायनानै लानो हायो।
औ।
इदिनो ओ अमा खामायनो हायो आरो अमानि फालांगिबो मावनो हायो।
औ।
बेनि उनाव जों बुंनो थाङोबा नै बोरमा।
औ।
एफा दाम गोसा नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथ'औ नंगौ।
बिब्दिनो जोङो ओ बोरमा खासि खालामनानै जों बोरमा खासियाथ' जोबोद गिदिर गिदिर देरो जों। ओ-हो मासेयाव गुरोजा जिरोजानि फाननो हायोबाबो जोंहा अनेक मुलाम्फा जायो नङा होनबा।
औ औ औ।
औ माने एसे खस्थ'ल' खालामनांगौ ओ बिदिनो। फाननो हायो।
ओमफ्राय नोंथाङादि गाव अमानि खोथा बुंदों। ओअमा अमानो मा मा जाहोनाय जायो नोंथां।
मेनलि जोङो गुन्दै जाहोयो। बेजों लोगोसे गुन्दैजों लोगोसे न'आव जानाय ओंखाम खालाय बेफोरखौ होयो आरो। जों मा खालामो हाग। हाग्रायाव मोननाय माखासे मैगं मेरला जायखौ अमाया जायो बेखौ माने रुनानै होयो आरो माने जे जों बुंनो हायो थास'।
औ ।
खायफाया थास'जों लोगोसे दिंखियाखौबो होयो। ओमफ्राय। हाग्रा दंबावोमोनथाय नामखौबो मिथिलाय लांला बेफोरखौबो होयो आरो अमानो।
औ औ।
थालिरबो रुनानै होयो ओ आरो खायफा। आ जौ जौ सङो जौ। फानो बिसोरथ' अफ्रिजों फिसियो नङा होमबा खोनासो मोनलायो माथो अफ्रि अफ्रि जानाय अमाया गिदिर गिदिर देरो होनानै औ जों बिदिनो बेफोरखौ होयो आरो औ
औ नोंथांमोननि ओमफ्राय जेनेबा बे जौआव जौआ मा बुस्थु
जौखौथ' जों ओ जों बर' हारि हिसाबै मोनसे मोनसे नोजोरजों नायोब्ला ज जों बेखौ माने जोंनि हारिमुनि मोनसे आय बाहागो होननानै जों बुंनो हायो नङा होनबा नोंथां
औ औ नोंथां औ
गोदो बर'फोरा माने औव खामानि दामानि मावनानै मेंब्ला माने देहाखौ माने मेंगा होनो थाखाय माने जौ बिदै माइब्रा बिदै जौ गिसि बेफोरखौ माने न'आव न'आवनो संनानै बानायनानै लोङोमोन आरो
औ औ।
बेफोर हुदाया दासिमबो खौ मावखांनानै जुमाय ग नानै बै जाय माइंरंआ ओंखामनिफ्राय जुमाय जादोंमो ना बै ओंखाम ख
औ औ औ औ। मार ओन्दों थां
औ बेखौ बेखौनो अमानो होयो होनदां औ।
औ औ औ।
ओमफ्राय जोंहा नै दाउ दाउनि खोथा बुंनो हायो जों नङा होमबा
औ औ।
दाउ फिसिनानैबो माने गोबां रां आरजिनो हायो गोबां मुलाम्फा फालांगि खालामनो हायो आरो जेरै दाउआथ' मासेल' थाया नङा होनबा माने माथाम माब्रैयाथ' थाखायो
औ औ
जेरै जोङो ओ दाउनिफ्राय जों दाउदै मोनो दाउदैखौ जों मालाबा न'आव ओह मेगंफोर गैस्लाबाबा माने ना बेदरफोर जानो लुबैयोब्लाबो माने बेफोरखौ मोनस्लाब बाबाबो जों दावदैखौ एनानैनो जानो हायो नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नंगौ।
औ आरो जोंहा दावउदैनिफ्राय माने प्रटिन मोनो देहानि थाखाय मोजां।
औ औ औ
बारा जायोब्ला माने बेफोरखौ जों फाननोबो हायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ औ।
औ आरो जों नै दाउफोरखौबो बुरजा फिजोबब्ला नों न'आव जानो गोसोबानो ओ ख्रेब जानो हालायबाय। अनलाजों स सबायजों जारिजों बिब्दिनो आरो ओ जोंहा बाजाराव हाथायावबो फाननो हाबाय नङा
औ औ औ
औ ओमफ्राय
आरो मोसौजों नोंथांमोनखि हालौवानो मोसौजों नोंथांमोनखै मा मा जेनेबा हालेवनायफोरा जागोन ना जाया?
हालेवनायखौथ' आं जेब्ला आं उन्दैमोन अब्ला आङो हालौवनाय मोसौजों हालौनायखौ एसे एनै नुदोंमोन। खिन्थु ओहय दिनैसिम दिनैनि दिनाव आं मोसौजों हालेवनायखौ एकदमबारे नुवाखैसैनोखौनो बुंनांगोन आरो ना।
औ औ औ
औ माने बयबो ओ ओ माने थाब जानाय माने गोदोनि बायदि लेलाय लेलायखौ सुखुला आरो माने थाब थाब माने आथुर जाबाय आरो माने खायनो माने खम समावनो जानाय बे टेक्टरजों हालेवो दानि दिनाव माने ट्रेक्टरजों हालेनायखौ नुयो आरो
औ औ औ
औ नोंथां दे होमबा नोंथां समाबो जासिगोन ओ नोंथांजों रायजलायनानै गोजोननाय मोनबाय आरोना।
औ औ आंबो जोबोद, जोबोद गोजोन्दों आंबो नोंथां माने नोंथांनि गामिनि हाल फोरखौ मिथिनानै आरो एसे नोंथांमोननि बिजनेस माने बेफार फालांगिनि बागै मिथिनानै एसे गोजोननाय मोनबाय आंबो।
औ नोंथां।
औ औ मालाबा सम लानानै रायलायफिननोसै होमबा नोंथां ना।
औ दे
औ दे दे
आ